हेलौ
हेलौ
अ नोंथां हेलौ।
हेलौ
अ बुंलाय।
अ दे खोनादो दे बुंनाय।
आबादनि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथांजों?
अ हागोन दे नोंथां सावरायनाय आबादनि सायाव माने माबादि आबादनि सायाव।
जों दा गिबि-गिबियै आबादखो माबायदि खालामनांगो बेनि सायाव सावरायनाय नाय नायगिरदो।
अ सावरायजागोन दे नोंथां सावरायनाय।
गिबियावनो हालेवग्रोना लानांगोन।
उम।
हा-हालेवनायनि उनाव आरो खोथिया-खोथियाखौ सोमब्रोनांगोन माइथलिखौ।
उम
माइदलिखो सोमनानै खोथिया थिलिखौ फोमोननानै हाब्रुखौ
दे बुंनाय नोंथां खोनादों दे बुंबाय थानाय।
माइदलिखौ सारनाय जायो माइदलिखौ सारखांनायनि उनाव
बेनि उनाव
जिबा नि सारखांनायनि उनाव जोङो नैजिबा थामजि दिननि
बेनि उनाव
बेनि उनाव आरो जोङो खैथाखौ फुना लानानै
उम
हाले माइ गायनाय दुब्लिखो हालेवना लाग्रोनांगोन गिबियावनो टेक्टर बा बिनि उनाव
उम आ। बेनि उनाव
दे बुंनाय नोंथां खोनाबाय थादों दे आं।
थे
हेलौ।
जोसा
मोजाङै खोना-खोनायाखै नोंथां बुंनाय मोजाङै।
बहुद रोखोमनि थानाय दोङो जेरै माइब्रा जोसा रन्जित बाहादुर बेफोरबायदि।
उम। बेनि उनाव
मिनिट मानि माबायदि फोजोबनो टेन मिनिट जायाखै।
गिबियावनो माबाखो बुंग्रोनाय नोंथां मोजाङै। नोंदि दानि खोथिया फोननायनि बाथ्राखौ बुंबाय। बेखो गिबि-गिबियावनो मोजाङै फोरमायग्रोनाय नोंथाङा। माने आं बारा मोजाङै हमदांनो हायासै।
सानथाम औ खोनां-खोनादो।
आंनि बायसाब्ला नोङो दा आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो खोथिया फोग्रोनो गोनां जायो नङा होमबा।
औ
दा खोथिया-खोथिया फोनो थाखाय जोंनो मोनसे दुब्लिनि गोनांथि जागोन।
औ-औ।
दा बे दुब्लियाव खायसे खायसेनिया दैबो थायो बा खायसेनिया दैबो थाया बिदि जायो आरो। दा खायसेनिया दै गैयाब्ला जोङो गिबियावनो बेखो दै सोग-सोग्रोना लानां गोन खोथिया फोनो थाखाय दुब्लियाव। बेनि उनाव दुब्लिखो जों खारायनो नांगोन।
औ।
खारायखांनायनि उनाव जोङो बेहाय जेन खोथिया फ्लाथाय बेखौ एम्फौआ जानायबायदि ज एसे मुलि सारनांगोन मुलि सारखांनायनि उनाव जों खुथियााखो मोजाङै बेहाय फोनो थाखाय जोङ जिथुबा सोमना दोननाय पन्द्र' दिन सिगां जों सोमना दोनो नालाय खोथियाखौ बेनि उनाव फन्द्र' दिन उनाव बोखांनानै जों खोथियाखौ फोनाय जायो। नङा होमबा? दा बेखौ फो-फोनायनि उनाव बियो रज'यो। रज'खांनायनि उनाव फेनाव बेखौ जोङो फुयो। फनायखां -फुखांनायनि उनाव जों बेलेगाव गायो आरो जेरै जों माइ आबाद मावब्ला जेरै गाया थिग बेबायदिनो गायो। दा आंनि बायदिब्ला बेफोरबायसा आरो। दा बेफोरबायदियानो गायनायावबो बब मालाबा मालाबा खायसे -खायसे जेंनाफोरा गोगलैयो
गोलैयो
मालाबा खायसे खायसेया दैनि प्रब्लेमनि थाखाय थाब- थाबनो गावबा गावनि हाफोरखौ फथाफट गायनायनि सेस्था खालामो। दा खायसे आरो लासैनो गायगोन होन्ना थायो। दा बेफोरबायदियावनो किसुमाननिया आरो थाबनो गायग्रोनायफोरनिया
एसे खमाय ना गुबुनखौ ब उसुबिदा होनाय ए रखमबो जायो मानो होनबा किसुमान बिथोराव थायोथ'ांगौ समायाव बिसोरो गायनोबो हाया
अनेक गारि लांजाया आजिखालिथ' गारिजोसो हालौवो नालाय मोसौजो एसेबां हालौनाय जाया। गारियावनो लांजाया बायदिसिना आरो प्रब्लेमा नुजाथियो।
नंगौ।
दा नोंथांनि बायसाबा माबायदि जायो खनसे ओरैनो फोरमायनाय खोथियाथ' बायदि रोखोमनि थायोसा बायसाखौ माबायदि गायनांगौ। दा माइयाथ' सब माइयनो गायनाया एखेब्लाबो बाहाय बे फाराग दङ ना? बे माइफोरनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनाय
इयाव बाय गेसें गायनाय जायो आरो बै हायाव बाय गुबुं गायनाय जायो जोंनिथिं।
ओ
आरो माइफोराव जुदि बेमार जायोब्ला बिनि ब मुलि
उम आ
आरो म गैयाव
उम, उम ओरैनो नोंथां मााबायसा माइखो जों माइआथ' गोबां रोखोमनि दोङो ना मा माइखौ जों ओरैनो बाय गेसेङै गायनाय जायो?
ओरैनो जोंनिथिं बाहादुर बा रनजित बेफोर बाय गेसजों गायनाय जायो। बिफोर ह बिफोर
थाखाय
बेफोर खोथियाया गोथौ हायाव गायनि गोथौ हायाव गायनायनि थाखाय गेसेङै गायनाय जायो।
अ, अ बेनिफ्राय आरो बेखौ गेसें गायालाफानो एसे बाय गुबुंङै गायोब्ला मा होनदों नोंथां ओरैनो इखौ गेसें गायालाफानोगे गेसें लाबानो ओमफ्राय गुबुंङै गायोब्ला गुब गुबुङै गायोब्ला माबा प्रब्लेम जायो नामा
जायो प्रब्लेम जायो नोंथां गोथौ हायाव जुदि बाहाय गुबुन गायोबा गोलैनायनि चान्स थायो
बेनि उनाव
म
उम
ओरैनो फिथाइफोर थाइनायाव माबाफोर प्रब्लेम नुजाथियो नामा
एसे एम्फौ दोङो बियो जुदि आरो खारारफुनाय बिबारनायखौ जुदि लानो हायोबा माया
उम
बजानाय बायदि चान्स थायो बेनि थाखाय हासार बा मुलि बाहायनांगो रासायनिक मुलि
उम उम बेजों मोजां खालामनो हायो आरो न'
औ हायो
उम
माइखौ आरो मेसें बोथोरावबो गायनाय मोनसे मेसें बोथोरावबो गायनो हायो दैनि प्रब्लेमनि थाखाय जोंनि खिं मेसें बोथोराव गायनाय जाया
अ ओरैनो मेसें बोथोराव मा माइखौ गायनाय जायो नोंथां
मेसें बोथोराव बरा बरा माइखौ गायनाय जायो
अ
जोंनिथिंआरो दैनि बाहाय गोनांथिनि थाखाय प्रब्लेमनि थाखाय गायनाय जाया बि माइखौ
बरा माइखौगायोब्ला बेयाव ओरैनो हासार बाहायनांगौ जायोना जाया
जायो हासार बाहायनो गोनां जायो
अ ओरैनो बे माइखौ गायोब्ला ओरैनो हालौनो गोनांथि जायोना नोंथां
जायो जायो हालेवनानैथ' गायखाथारनांगोन नोङो नङाबा आरो माबायदि
आरो खायसे खायसे माइबो दङ ना ओरैनो हालवालाफानो ओरैनो फोना होनानै
दोंङो खायसे खायसे माइ दोङो फोनानैबो गायनो हानाय फोनानैबो
अ औ
बे माइखौ थारमाने हालेवनानैनो गायनाय जायो
बेनि उनाव बे फिथाइ थाइहां थायहांजानाय समायाव अखाफोर मोननाहोयोब्ला माइ आ बाय गाज्रि जानायनि फिथाइ थायनाया माबा फिथाइा जावगा नांनायनि माबा चान्सफोर थायो नामा नोंथां
थायो थायो नोंथां थायो जुदि फिथाइ ओंखारहांनाय समाव आरो अखाफोर हानाय हानाय समाव जुदि बिबारा सोरिबा माइआ बाय माबा जायो गुग्ला जायो
उम दा बे खमायाव ओरैनो मुलिजों मुलि बाहायनानै बेखौ एम्फौफोरखौ खारहोनायनि मोनसे राहा लानो हायोना नोंथां
बिबार बारनायाव जुदि एम्फौ एम्फौ बायोबा बिनि थाखाय मुलिजों होखारनो हानाय बेबस्था थायो नाथाय आरो बार बा अंखा जुदि बिबार बारफोननाय समाव बार बा अंखा अखा जि हायोबा बिनि जेबो राहा राहा गैया आरो।
औ दा बैफोरबायदिनो थिग बेफोरबायसानो फिथाइ थायनाय खायाव दैनि गोनांथि जाथारो नामा नोंथां दै थाथारनांगोन नामा दुब्लियाव।
दै एसे थानांगो बारा गोबांनि थायाबाबा जायो। माइ फिथाइ ओंखार हांनाय समाव। हेल'।
अ खोनादों नोंथां बुंनाय।
नोंथाङा बायदि
खोनायाखै नोंथां नोंथांनि माथोखौ मोजां खोनानाय मोनाखै।
नोंथांमोननिथिं मा बायदि आबादखौ मावनाय जायो? दैलां बा‌ मेसें मेसें दैज्लां मावो एसे बुंनो हागोन ना?
दैज्लांनियाथ' नोंथां गासैनियाबो एसे सेमानो जायो। नोंथांमोननिखि जेरैबायसा मावदों थिग बेफोरबायसानो जोंनिखिबो बिदिनो मावनाय जायो।
दा खोथिया फोननायखौथ' दहाय बुं खाबायानो। बे उनाव जोङो बे खोथियाखौ फुखांनायनि उनाव माइखौ गायनो नि थाखाय जोङो दुब्लि फोथारखौ हालेवना लाग्रोनो नांगोन।
बे उनाव दुब्लि फोथाराव जुदि दै गैयाब्ला बेखौ दैसो नोंगोन नोंथां। मिेचिनदोंब्लाबो ट्रेक्टरदोंब्लाबो जाय जजों जे जों सोयो। इनि जिनि सायाव सोनारगोन। बेनि उनाव जोङो बेहाय रुवानिफोर लानानै गायनांगोन माइखो खायसे खायसे माइखौ गेसजों गायो खायसेखौ बाय माबाय गायो गुबुयै गायो। बे माइ लानानै माइ आरो हा लानानै हा गायनाय जायो। बे उनाव फन्द्र दिनसो थाखांनायनि उनाव जोङो हासार सारनांगौ जायो। थिग बेफोरबायसानो मावनाय जायो आरो नोंथां। दा आंनि बायदि
खोनादोंना नोंथां? हेल'।